हेलौ
औ हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा ओ दायो फ्रि नामा?
औ फ्रि
औ अब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो दिनै ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बेनो जाहैबाय ओ माइ आबादनि सायाव ओ जोङो माने आबाद मावनायनि सायाव जोङो एसे सावरायनो लादों ला-लादों आरो
औ जागोन नोंथां।
औ अब्ला आं नोंथांनाव ओ मोननैसो कुइसन सोंसै जे नोंथांमोननि ओनसोल औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि आबादखौ मावनाय नुनो मोनो ओमफ्राय बेफोरखौ माबायदि हैजाय मावनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा जोंनियावथ' दैज्लां बोथोर नालाय दा जोंनियावथ' बे समाव माइ आबादखौनो बयबो गायगासिनो आरो माइ आबाद गायनायावनो गासिबो मोखुब जानानै दङ।
औ
जोंहा माइ आबादखौ जों गायनो थाखाय गोबां आदब खान्थि बाहायनाय जायो। दा बेनि बेलायावनो जोङो माइ आबाद महर मोननो थाखाय ओमफाय जोङो गिबियाव माइज्लि लानांगोन। जायखौ जोङो ओ से सानबा नै साननि थाखाय जों बेखौ सोमनानै दोनग्रोनांगोन गिबियावनो बेनिफ्राय जोंहा बेखौहाय सोमनानै जोंहा बोखांनानै बेखौ आरोबाव जोङो फाथोबा जायखियाबा थालिरनि बिलाइ जायखियाबा बेबायदि आ जोङो लामनानै बा सान्दुंआव लामनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जोंहा अ गिबियावनो ओ माइज्लिखौ जोङो खोथिया महर मोननो थाखाय दुब्लि बा फोथारखौ जों गिबियाव हालेवना लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ हालेवखांनायनि उनाव जोङो ओ खोथियाखौ फोनाय जायो बा जों माइज्लिखौ फोनाय जायो बेनिफ्रायसो जोंहा बे लासै लासै जोथोन लानायजों बियो ओ देरबोनो हमो बा मोनसे लाइफां महर लानो हमो जायखौ जों खोथिया बुङो आरो जोंहा दाना बे खोथियाखौ माइ आबाद महर मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो गुबुन दाबसे जायगायाव हालेवनानै बा बे जोङो जाय जायगायाव जों माइ आबाद गायगोन बे जायगाखौ जों मो जाङै हालेवनायजों फोमोननानै लानाय जायो जेराव जोङो नांगोल बा जोङो ट्रेक्टरनि हेफाजाबजों जोङो एवनानै लानाय जायो आरो दा बेनिफ्राय जोंहा बेयाव जों माइ आबाद गायनो थाखाय जों खोथियाखौ गिबियावनो फुनानै लाग्रोनांगोन। फुनानै बेखौ जों मुथा महर खानानै लानाय जायो बेनिफ्रायसो जोङो बेखौ खौ जाय जायगायाव जों माइ आबाद गायगोन बा खोथियाखौ गायगोन जोङो बै जायगासिम रोगानानै जोङोथ' माइ गायनो थाखाय हाजिराबो नांगौ नङा नोङा होमबा नोंथां जोंनो गोबां सम सुबुंनि गोनांथि जायो औ बेबायदिनो जोंहा बेखौ ओ खोथियाखौ जों गायनानै जोङो लासै लासै बेखौ जोथोन लानाय जों बेयो माइनि महर लायो आरो
दा जोंथ' माइ आबादखौ बेबायदिनो गायनाय जायो
औ औ मोजाङानो जोबोद मोजां नोंथां दैज्लां बोथोर औ माने ओ नोंथांमोननियावबो गायो अब्ला जोंनिथिंबो माने दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौनो गायनायखौ नुनो मोनो माने गोबां मानसि यानो गामियारि ओनसोलनि मानसि सुबुंफोरा गासिबो माने माइ आबादखौनो गायनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय औ नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय जे माइ आबादखौ दायो माबोरै गायो होननानै जेनेबा फार्स्टआवनो जोङो माइलि सोमग्रोनांगौ माइलिखौ ओमफ्राय जोङो दैनिफ्राय बस्थायाव सोमनायदिन नांगौ आरो ओमफ्राय जियानो जा फख्रिफोराव सोमनाय नुनो मोनो ओमफ्राय बिनिफ्राय बख'ना जोङो बेखौ मा होनगोन बख'नानै माने बस्थानिफ्राय बख'नानै जोङो बिनि सायाव माबा मा होनगोन थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइफोर होनानै गाजा बेरायनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव औ जोङो हालेवनानै बेलासि टाइमफोराव खोथियाखौ फोनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिनो देरनानै माने मास मोनसेबा मास मोनसे खावसे एसे बाराबा बि बिनि उनाव जोङो खोथिया महराव बेखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय दुब्लि हालिवनायाथ' जोंहा फार्स्टआव खारायनाय जायो ओमफ्राय सेकेणडआव सामार होनाय ओमफ्राय थार्डआव बर' होनाय जेराव जोङो माने लास्टाव बर' होनाय खालि बर' होनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ फुनानै आइजोफोरनि हेफाजाबजों माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं औ ओमफ्राय लास्टाव हाल जांख्राबो जायो जोंनाव नोंथांमोननाव
औ नंगौ जोंनावबो जायो बे जोबथियाव
औ औ औ जेराव जोङो माने हाब्रु फोनला लायो ओमफ्राय जमा जमा लास्टनि फज' जायो आरोना बिदि नुनो मोनो औ
ओमफ्राय नोंथांखौ आं मोनस औ गिबियावनो आं सोंग्रोनो सानबावदों नोंथांसिम जोङो दाथ' जोंहा माइ आबाद गायनायाव गासिबो मुखुब बा जोंहा माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन माबाफोर आबाद मावनाय जाबावो नामा बे समाव
औ जोंनिथिं माने जाबावो आरो माइ आबादनि अनगा जोंनिथिं आरो फाथोनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनबावो औ जेराव जोङो जेनेबा फाथौखौ एवग्रोना लानानै जेनेबा फाथो बेगरफोरखौ जोङो लाना फैनानै फोनानै बेयाव हासार सारनानै देरहोनायखौ नुनो मोनो आरो जेराव जोङो जे जेब्ला बियो फाथोआ देरो अब्ला जोङो बिनिफ्राय मैगंथ' मोनजाखायो ओंख्रि ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय मा होनो फाथोनि दिरुं मोननो हायो आरो फाथोनि दिरुं जेरै जोङो फाथोनि बस्थाफोर बानायो बिदिखौ जोङो बे फाथोनिफ्राय मोननो हायो आरो
नंगौ
ओमफ्राय जोङो बेखौनो फोरानबा जोंहा बर नि मुंदांखा ओंख्रि मोनसे जाना फैयो जेखौ जोङो नारजि होनना बुंनाय जायो आरो नारजिजों अमा बेदरजों जानाय माने बहुद मुंदांखा आरो बर आव बेयो बिदि औ ओमफ्राय नोंथांमोननि थिंलाय जेनेबा दैलांवाथ ओ बिदि जाबाय ओमफ्राय मेसेंफोरावलाय मारै गायो नोंथांमोननियाव
जोंनियावथ गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ
दा जोंहा
दा जोङो नै दैज्लाय दैज्लां थांनाय लोगो लोगो जोंहाथ जेब्लानो माइ आबादा जोबो बेनि उनाव जोंहा बैफोर ओ जों फोथारावनो गोबांबा बेसर बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जों मैगंफोर गायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंगौ
जे जेरावहाय जोङो दा जोंनि माइ आबादा जोबखांनाय लोगो जों माइ फसलखौ दिहुनखांनायनि उनावनो जों बै जायगायावहाय ओ ट्रेक्टरजों बा बा नांगोलजों एवनानै बेखौ फोमोनना नै लानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा बेसर आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनानो बे जोङो जाय जायगायाव माइ आबाद मावनाय जायो
औ
बेबायदिनोथ आरो गोबां रोखोमनि दंबावो जोहा गोबां आं आलुबो दङ बा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फान्थाव दङ आरो जोंहाथ दा बे समावहाय दा दैज्लां बोथोरावबो गोबां रोखोमनि जेरै खुमब्रा दङ जोगोनार दङ बायदि रोखोमनि दा लेस्राबो गायनायखौ नुनो मोनो बायदि बायदि रोखोमनि जोंनि जायगायावहाय आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो
औ ओमफ्राय ओ औ बुंलाय नोंथां
दा नोंथाङाबो बेबायदिनो आबाद मावनायफोराव माने गोसो गुदुं नामा?
ओ गोसो गुदुं माने ओ आबादखौथ जोङो माने मावनांखागौ जायो जेनेबा ओ ओ आबाद गैयाबा जोंहा जेनेबा जानोनो गैयि बायदियानो जाना फैयो आरो आबाद मावाबा जोङो ओ बोसोरसेखौ माबोरै सोलिलांनो माने गोब्राब जायो आरो माने ओ‌ गासि सिबो आबादारिफोरा जे जेनेबा आबाद मावालासेनो थाबा ओ माने गासैहाबो गोहोम खोलैगोन आरो ना गासैनियावबो माने साख्रि गोनांफोराबो ओ खस्थ यैनो बिदि जा था-थानांगोन आरो ना माने आबादारिफोरा जुदि आबादफोर मावाबा बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो आबाद मावनायाव माने
औ नंगौ
औ जोंनि ओनसोलजों माने आबाद मावनायाव बेखायनो ओ गासिबो माबा आरोना बिदि
औ जेनेबा जोंहा दा आबादनि सायावसो गासैबो सोनारनानै थायो नङा होनबा?
औ औ
नोंथाङा माबाफोर बुंनो नागिरबावदोंमोन नामा?
होा खोनायासै नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा बुंफिननो हागोन नामा?
थाङा माबा फोर बुंबावनो नागिरदोंमोन ना?
बुंबावनो माने आंथ' बेखौनो बुंबाय जे आबादारि गैयाबा माने ओ ओ आबाद मावाबा जोङो माने फुरा माने गोहोम खोलैगोन आरोना प्रिथिबियावनो बिदिसो होननाया
औ नंगौ नंगौथार मानो होनब्ला जोंहा दा आबाद नङाबा बुहुमानो थावरिनो हायोि बायदि जागोन आरो नङा होमबा? दा जोंहा आबाद मावनाय लोगो लोगो जोंनि जानाय आदार जिखिनि जोंनि जामुं बेफोरसो फैयो आबादनिफ्रायसो गुबुनाथ' बेखौ दिहुननो हाया नालाय। ओंखायनो जों गासिबो आबाद मावनाया मोजां नोङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
दा नोंथाङा ओ जायफोर ओ आबादनि बेलायाव बा आबादारि
औ
ब बैसोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ओ बिसोरनि सायावथ माने आं बेखौनो बुंनो ओ सानो जे ओ बिथांमोना माने जोंनि उदैखौ सुफुंनायनि थाखाय बिथांमोना माने ओ मा होनगोन बिथांमोननि गेजेरनि बिथांमोननि गेजेरजोंसो जोङो माने गावनि उ दैखौ सुफुंनो हायो माने बिथांमोन गैयाब्ला दाबायदियाव माने जोंहा माने ओ उखैनानै बिदि सहायनांगौ आं बेखौ सानो आरो ना माने बिथांमोनखौ जोङो हामबाय होनांगौ आरो बिथांमोननि थाखायसो जोङो जानाय आदारखौ मोननो हादों।
औ नंगौ थारैनो।
ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने आबादखौ माने जानायनि थाखायल गायो ना फानोबो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ जोंनियावथ बेखौ जानायनि थाखायल मावनाय जाया। नखरावथ जानाया जाखायोआनो आबाद मावबाय जेब्ला दा बेनि अनगायैबो जोंहा बेखौ फालांगि महरैबो खालामनाय जायो आरो जोंहा बेखौ फाननानै ओ रां खामायनायाव ओ गोबां गासैखौबो नुफ्रामजोबो। गासैबो फाननायानो जायो।
औ ओ अब्लाओ माने नआवबो जायो ओमफ्राय फालांगि खालामो आरोना? जोंनिथिंबो बिदिनो आरो माने जोङोओ आबादखौ नआव आबाद माने माइ माइखौनो होननांसिगोन गुदियाथ जोंना माइओ बेखौ जोङो औ ओ माने बेखौ जोङो जेनेबा ओ जेब्ला माइ नानायनि जों माइ मोनो अब्ला जोङो बेखौ ओ ननि थाखाय एक्सट्रा दोनखायो ओमफ्राय फाननो थाखाय एसे आग्लायनायफोरखौ जोङो बेखौ बेलेग गुबुनाव दोननाय जायो आरो ओमफ्राय फाननाय जायो बेयाव ओमफ्राय जोङो ओ आरो मैगं फोर जेरै लेस्रा कबि आलु फान्थाव बेफोरबायदिखौ जोङो ओ बांसिनानो फाननो थाखाय गायनाय जायो आरोना बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जेराव जोङो ओ बाजारफोराव फानहैनानै बा सोरनोबा बायग्रानो हरनानै फालांगियारिनो फाननानै ओ जोङो माने रांखावरिखौ मोननो हायो आरो ना। बे माइआ जोंनि थाखाय जानायनि जाबाय ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो फाननानै ओ मा होनगोन रांखावरि खाल खामायना होयो आरोना। बेफोरनोसै आरो जोंनिथिं औ।
ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों माखासे बाथ्राखौ। ओ जोंहाथ' ओ समा जाबाय। ओ नोंथांजों उनावहाय बेबायदिनो सावरायनो मोनबावगोनखौ आं मिजिंथिबाय आरो। दोनथ'नोसै नामा होनबा नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां ओ गोजोन्थोंसै होमबा।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
औ औ।